हेल' नों हेल' खोनादों ना?
औ औ खोनादो।
औ जोङो आबाद मावनायनि सायाव सावरायनोसै ना नोंथां?
औ औ जागोन दे सावरायजागोन।
औ ओरैनो गिबियाव नों सावरायग्रोनो ना आं सावरायग्रोनो?
ओ जेनेबा नोंथाङा ओ सोंनो गोसोबालाय सोंजाग्रोगोन। आंनियाव आरोना।
औ दे अब्ला नोंथाङा आंनो जि ओरैनो नोंथाङा मा आबादनि सायाव बुंनो सानदों इखौ फोरमायग्रोदो आं ओरैनो सोंलांबाय थानोसै।
औ। माने आबाद होनना बुङोबाथ' जोंनिथिं ओ गासिबो मावनायानो जाहैयो। गुदियो राहायाव ओ गुदियै मावनायानो जाहैयो आबाद ओ। मा होनगोन माइ माइ आबाद। माइ आबादखौनो जोंनिथिं माने गासैबो आबादारिफोरा मावजोबफ्रामजोबो आरोना गासैबो।
औ नोंथाङा अब्ला माइ आबादनि औ माइ आबादनि सायाव बुंलांदो अब्ला औ। दे होमबा जोङो माइ आबादखौ खालामनो थाखाय गिबियावनो जोंनो ओ हा नांग्रोगौ दुब्लियाव। बिनि उनाव जोङो ओ खोथियाथिलि रेडि खालामनांगौ।
बे खोथिया थिलियाव जोङो ओ माइज्लिखौ फो
ज्लिखौ फोनाय जायो जेराव बेखौ माबोरै बानायो होनबा जोङो
गोजाम माइखौनो जोङो बस्थायाव सोनानै ओ ओ दैयाव सोमनानै दोननाय जायो जेरै फुख्रिफोर नङाबाबा दैमा दैसा बेफोरबायदि। बेयाव सोमनानै जोङो बेखौ साननै बा सानथामसोनि थाखाय जोङो बेखौ दोननाय जायो दै सिङाव। ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो जेब्ला बेयो ओ साननैसोसो सानथामसो जायो अब्ला जोङो बेनि बेखौ बख'नानै ओ माने
माने
बिनिसेब
बिनि सायाव जोङो थालिर बिलाइ नङाबा थास' बिलाइ होनानै जों बेखौ
ओ खोबनानै दोननाय जायो आरोना जेराव बिखौ बिखौ माने गाजा बे
गाजा बेरहोयो आरो गाजा बेरनायनि उनावसो जोङो बेखौ
ओमफ्राय खोथिया थिलियाव लांनानै खोथिया थिलियावथ' जोंहा हा हालेवनानै ओ मोजाङै रेडि खालामखानांगौ ओमफ्राय बेनि उनाव जेब्ला बेयो रेडि जायो अब्ला जोङो बेयाव ओ बे गाजा बेरनाय ओ माइज्लिखौ लां
बेखौ लानानै थांनानै फोनायखौ नुनो मोनो आरो।
ओमफ्राय बेनो ओ जेनेबा देरबा
देरबा खोथिया जायो आरोना खोथिया जायो।
ओमफ्राय बियो देरनो थाखाय जोंहा मास मोनसे बा मास मोनसे एसे बारा लायो। जे जेब्ला फुजाथावना जा
फुजाथावना जायो आरो ओमफ्राय बिनि उनाव जेब्ला बियो ओ
जेनेबा गेदेर गेदेर जायो।
जायो।
अब्ला जोंहा ओ दुब्लियाव दब्लायफोराव हाल एवनानै खेबथाम खेबनै हाल एवनाय जायो। जेरै गिबियाव जोङो खारायो खारायनायाव जोङो माने ओरैनो ट्रेक्टरजों ट्रेक्टरजोंसो हाल एवखायो दानियाथ' नांगोल
औ औ औ।
औ। होमबा जोङो ट्रेक्टरजों ओरैनो हालेवज्रांसिगोन आरोना माने हाथरफोरखौ। बिदिनो हाल एवनानै दोनसिगोन हाफोरखौ गुरै खालामनानै। ओमफ्राय नैथियाव जोङो सामार होयो। सामार होनायाव जोङो हाखौ एसे मोनहोनाय बायदि ओ खामनाय जायो आरोना एवै एवै। ओमफ्राय जोंहा थामथि खेबनि लास्ट खेबनि हाल एवनाय दंबावो जायखौ जोङो बर'होनाय होनना बुंनाय जायो।
ओमफ्राय बेयाव जोङो माने बे ओ एवनायनि थाखाय एवखांनायनि उनावनो जोंहा माने हाया गायनो थाखाय रेडि जायो आरोना माइखौ अब्ला जोङो बिनि उनाव जोङो ओ खोथियाखौ जोङो फुनानै आइजोफोरनि हेफाजाबाव बर'होखांनायनि उनाव
बेनि उनाव ओ गायनाय जायो आरोना माइखौ।
ओमफ्राय गायनानै जोङो जेब्ला जोबो अब्ला जोंहा माने हाल जांख्रा फालिनाय जायो जेराव जोङो जमा जमानो ओंखाम ओंख्रि जायो ओ
ओ
फज' जायो माने ओमफ्राय बेनि उनाव हाब्रु फोनलायो खिन्थु दानिया हाब्रु फोनलानाय
फोनलानायखौ बारा एसे नुबांला आरो जोंनिथिं।
होमबाबो गोदो गोदाय जायोमोन ओमफ्राय दा बे माइआथ' माइआव जोङो ओ रासायनारि मुलिफोरा हासारफोर होनानै ओ माइखौ मोजाङै फेदेरो नङाबा एम्फु जानायफोर बिदिनो माबा माबि ओ बेरामफोर जायो। माइयाव बेनि थाखाय ओ बिदिनो दावाइफोर होनानै मुलिफोर होनानै जोङो ओ फेदेरसिगोन ओमफ्राय बियो ब्रै बा बै ब्रै बा बा दाननि उनाव जेब्ला मोनहैजोबो अब्ला जोङो बेखौ मेसिननि गेजेरजों हासिगोन आरो दानिया थ' खासि हानाय
सि हानायखौ माने गोबाव सम लायो होननानै जोङो मेचिनफोरखौसो बाहायनाय जायो।
ओमफ्राय बेयाव खम खरसा थाङो होननानै मेसिनखौ हानायनि थाखाय बायसिगोन ओमफ्राय नाना यावबो मेसिनखौ बाहायसिगोन फ्राय जों माइ मोनफिनसिगोन आरो बेनोसै आरो माने माइ
माइ माइनि आबादा
दा नोंथाङालाय ओ नोंथांमोननि ओनसोलावलाय मा मा रोखोमनिथो आबाद मावो ओमफ्राय नोंथां मिथिनाय आबाद मोनसेनि सायाव ओ बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां। हागोन नोंथां आंबो इदिनो ओरैनो जे आबाद आंबोथ' सिगाङाव ओ बे आबादखौ मावखांबाय मावनाया आं बेनि बागैनो एसे फोरमायना होनोसै आरो नोंथां ओ आङो सिगाङाव मा मावदोंमोन। ओ जि बानलु आङो बानलुनि आबाद मावदोंमोन आरो मोनसे समाव। बानलु सि ओ बान जायखौ जोङो बानलु फाग्ला होनो ओ बिनि आबाद मावदोंमोन आरो जि माइ गायनायनि सिगां। ओ मेसें बोथोराव ओ बै बानलु सिब्रखौ जों मा मासाव ओ गायोब्ला मोजां जायो होनोब्ला जोङो अक्ट'बर आरो नभेम्बर बै मासाव गायनांगौ जायो आरो जोङो बानलु सिब्रखौ। ओ बिदिनो नोङो बानलु सिब्रखौ गायनो थाखाय जि हा जि बुरजा नांगौ जायो आरो। दा माने खम बिबाङाव गायोब्ला नोंहा बारा मुलाम्फा जानाय नङा। बेखायनो एसे बुरजा बिबाङाव गायोब्ला मोजां जायो आरो ओ बिदिनो जोङो ओ जि बानलुनि आबाद बेखौ मावनो थाखाय नोंथाङाथ' ओरैनो माइ जि गायो बै आबाद फोथारावनो मावब्लाबो जायो आरो आंबो बिदि माइ आबाद फोथारावनो मावोमोन बेनिफ्राय दाथ' दै बेयाव जोङो माइ गायनाय जाबाय बेनिफ्राय जोङो जि अक्ट'बर नभेम्बरनिफ्राय लानानै जानुवारि फेब्रुवारि बिदियाव जोङो फिथाइ मोन फैयो आरो ओ बानलु फाग्लाखौ ओ अक्ट'बर नभेम्बराव गायोब्लाथाय ओमफ्राय बेनि जे अक्ट'बर नभेम्बरनि उनाव गायोब्ला जोङो मा जायो ओ अखा मोनफैयो आरो जेरै जों बुंनो हायो फेब्रुवारि मार्च एप्रिलावथ' जोङो ओ अखा मोनफैयोना ओ लाना जोंहा बिफांजों बोथोरजों गोरोबा जेब्ला अखा हायो अब्ला बिफाङा थैलांजोबो आरो दै लोमनानै औ ओ बिनि खारनाव जोङो जेनेब्ला अक्ट'बर नभेम्बरनि उननिफ्राय गायनो नाङा आरो हायोब्ला सिगाङाव गायजायो आरो अक्ट'बर नभेम्बरावनो साबसिन जायो आरो ओ बेनिफ्राय ओ जि बानलु सिब्रुखौ नोंथाङा गायगोन बे फुलिखौ नोंथाङा माबेनिफ्राय लाबोनो बिदि जायो आरो ओ बिदि जायोब्लाथाय जोंहा मा खालामनांगौ जे जों न'आवनो नआवनो जावैनो हायो आरो जि बानलु फाग्ला बेखौ ओ जेनेबा नोंथाङा फिथाइ बायना लाबोदो जे फिथाइनिफ्राय बेगरखौ एरख' एरख' ओ जमा खालामदो एरख'खांनायनि उनाव नोंथाङा मा खालामनांगोन बै बेगरफोरखौ हायाव मोजाङै फोनानै दोननो नांगोन आरो जावैनो नांगोन गोन ओमफ्राय हाखौ गिबियाव नोंथांआ जावग्लि ग्रोनानै लानांगोन दे जाय जायगायाव बेै बेगरखौ जावैगोन आरो बेनिफ्राय जेब्ला बियो जिबासो सान बा नैजि सान जायो अब्ला बियो गोरलै गोरलै गोरलै खिलिबोनो हमो खिलिबोनो हमबाथाय नोङो बेयाव दै सारै सारै होनांगोन जे स्प्रे बिबारफोराव जिे जोङो स्प्रे जों दै सारोना बैफोरखौ आरो। बेजों बेलासि बेलासियाव खनसे खनसे सानफ्रामबो दै सारबाय थानांगोन आरो। बिदिनो दै सारबाय थायोब्ला सानफा एफा देरलांबाय थागोन आरो बियो बिदिनो देरै देरै थामजि सान बा थामजिबा सानसो जायोब्लाथाय गायस्लायजानाय महराव फैयो आरो बै जोलैया जेब्ला गायस्लाय जानाय महराव फैयो अब्ला नोंथाङा बेखौ गायनो थाखाय लाहार फाहार खालामनांसिगौ आरो। लाहार फाहार होनोब्ला माबायदि खालामनांगोन जोंहा गिबियाव नोंथाङा जि जायगायाव गायगोन बेखौ मोजाङै टेकथरजों एवनानै लाग्रोनांगोन बा हा नांगोलजों एवनानै लाग्रोनांगोन बेनिफ्राय नोंथाङा बै गायनाय जायगाखौ नोंथाङा आलि बायदि गोजौ गोजौ मुथावरि खोनो नांगोन आरो। जाहाथे बै जायगाया अखा माबेबा समाव अखा हायोबा दै लोमि बायदि। आलि गोजौ गोजौ खोनानै‌ गायनो नांगोन आरो। बेनिफ्राय आलि खोखांनायनि उनाव नों बिथांङा बै आलियाव रोखोमसे प्लास्टिक दं जोंहा आबाद फोथाराव बाहायग्रा जाय खौ जोङो मालसिं प्लासटिक होननानै बुंनाय जायो बा मालसिं पेपार आरो बै मालसिं प्लासटिक खौ मानि थाखाय बाहायनाय जायो होनोब्ला जोंहा जि आबाद जायखि जाया आबादानो बुंनो हायो बेयाव माखासे नाङै हाग्राफोर रज'यो जोंनि आबादाव। बै नाङि हाग्राफ्रा मा खालामो जे जोंनि हा जे हासार बेखौ ओरैनो जाजोबो आरो ओमफ्राय जोंनि जि नांगौ आबाद बेयो हासारखौ मोना। बै नाङि हाग्राफ्रासो जाजोबो बिनि थाखायनो जोङो बे मालसिं प्लास्टिकखौ बै बानलु गायगोन जायगायाव गोलाव गोलावै आलियाव ओ खोबजोबनांगौ आरो। खोबखांनायनि उनाव बै प्लास्टिकखौ नोंथाङा बानलुखौ गायनो थाखाय गुदुं सौफ्लंनांगोन‌। ओ गुदुं गुदुंखौ ओरैबायदि सुफ्लंनांगोन नोंथाङा जि फांनै बानलुनि गेजेराव बेसेबांदि ओ जानथाय दोननो। ओरैनो नै फुट बा से फुट बिदि जानथाय दोननो। ओरैनोथ' बांद्राय खाथि खाथि गायोब्ला जोंहा बानलुया मोजां जाया। बेनिखायनो एसे जान्थायाव गायोब्ला मोजां जायो आरो बिदिनो प्लास्टिक गुस फ्लुंनानै लाखांनायनि उनाव नोंथाङा ओ आङो फंसे बाथ्रा बुंनो बावलांदों जि ओ गिबियाव हालेवखांनानै नोंथाङा हायाव माखासे हासारखौ लगायनानै सारखानांगौ जायो आरो हायावनो जेरै जों इउरिया पटास एम' बि बायदि बायदि हासारखौ जोङो खेबसेनो लगायनानै हायाव सारनांगौ आरो। बेनिफ्रायसो जों मोथावरि बा आलिखौ बानायनांगौ। बेनिफ्राय जे प्लास्टिक सोंबाय बेनिफ्राय जिया गायनो थाखाय प्लास्टिकखौ सौफ्लंबाय बेनिफ्राय नोंथाङा फुलिखौ लाबोनानै बै सौफ्लंनाय जायगायाव आह दाबसे दाबसे दाबसे बिदिनो गायलांबाय थाद दो आरो हा फबलांबाय थादो बेनिफ्राय बेयाव नोंथाङा गायखांनायनि उनाव बेलासि बेलासियाव ओरैनो स्नि सानसोया रोदा सुजासिम दै होनो नांगोन आरो सानफ्रामबो बिबां गुदि गुदियाव दै होबाय थानो नांगोन। ओ बेनिफ्राय जेब्ला नोंथाङा दै होयै होयै जेब्ला बे गाव हारसिंनो दै बोनो हानाय जायो अब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन दैहा बोनो हानाय जायोब्ला एसे देरबोनो हमोब्ला दैखौ नोंथाङा बिफांनि गुदियाव होनो नांला आरो बै समाव। बै समाव नोंथाङा बिफांनि गुदियाव होआबालानो बिफांनि जि सेर सेराव नोंथाङा जे आलि खोब्लाथाय हाखर जानानै थायोना बै हाखराव नोंथाङा दैखौ सोनानै होदो आरो मेचिनफोरजों बा पाइप लागायनानै अब्ला ना होमबाना बै बानलुआ हारसिंनो गाव रोदाजों दैखौ बोहरसिगोन आरो बियो। हा सिंनिफ्राय ओ बिदिनो जोङो जेब्ला बियो गब्ल' बा देरबोनो हमो बेब्ला बिदिब्ला जोङो हासार होनांगोन जेरै रासायनारि हासारफोर होनो नांगोन। साब बायदिसिना हासारफोरखौ होनो नांगोन जाहाथे जोङो बिलाइफोरा सान्दुंखामै बायदि बिलाइयाव एम्फौ अरैबायदि फिथोबखायोना बेफोरबायदि बेखौ गैया खालामनो जोङो बायदिसिना मुलि सारनो नांगोन आरो बिदिनो बि बार बारोब्ला बिबार सु बिबाराव एम्फौ बायै बायदि जोङो बिबाराव मुलि सारनो नांगोन बिदिनो जोङो गोबां जोथोन लानो नांगोन आरो। आरो जोङो जोथोन लाबावनांगोन बार अखानिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय जि ओम बानलु बिफाङा बारफोर बायो बारोब्ला बायनो हमोना बिदिखौ रैखाथि होनो थाखाय जों मा खालामनांगोन ओ गुनानि फिनसिं बानायनांगोन आरो जाहाथे गुनायाव नांथानानै थायो बिफांनि सेर-सेराव गुना सों जोबनो नांगोन आरो बेनिफ्राय आरो बानलु जि नोंथाङा बागान बानायदों बिनि सोरगिदिंबो मोसौ मोसा हाबनो हायै बायदि बागान खालाम मा मा होनो बेखौ फिनसिं सोंनो नांगोन आरो नोंथां ओ बिनि उनाव नोंथाङा जे बानलुआ जेब्ला फिथाइ थायो अब्ला बे फिथाइखौ मोजाङै जो थोन लादो गेजेर गेजेर दै सोबाय थादो बेनिफ्राय जेब्ला फिथाइया रायो रानायनि उनाव नोंथाङा आरामसे खानानै बेखौ बाजाराव फाननो हागोन नङाब्ला नोंथाङा बुरजा बि निब्ला गुबुन जायगायाव साप्लाय खालामहरनो हागोन आरो ओ गुबुन जायगायाव हरनाय होनोब्ला जोंहा जों बांसिनानो बानलु फाग्लाया जोंना नागालेण्डनि ओ फ्रायसो ओ मा होनदों बेखो जे सोमजिखानाय नङा होनबा नागालेण्डनि मोनसे उम जाग्रा बियो बानलु फाग्लाया बेखौ जोङो नागालेण्ड उरणाचल बायदि बायदियाव जोङो साप्लाइ हरनो हायो आरो नोंथां बेजों जोङो गोबां रां आरजिनो हायो ओरैनो नोङो सरासनस्रा नोंनि न' खाथिनि बाजार बा हाथायफोराव फानोब्ला एसेबां मुलाम्फा जानाय नङा आरो फिथाइफोरा एखे समावनो ओ मोननो नागिरो बा रानानै थायो बेफोराव नोंथाङा बुरजा बिबांनि फिथाइखौ नोंनि न' खाथिफोराव फाननो हायाबो जानो हागौ बेखायनो ओ गोजान गोजानाव साप्लाइ हरनो नांगौ आरो